ओ
नोंथाङा सम दङ ना आंजों रायज्लायनो?
औ दङ नोंथां।
हेल'?
औ।
हेल'? नोंथाङा सम दङ ना?
औ औ
औ खोनादों। नोंथांजों आङो मोनसे खोथा सावरायनो होननानै नोंथांखौ आं कल खालामनाय जादों।
सावरायनो हागोन नोंथां।
औ आङो सानदों सोलोंथाइनि सायाव सावरायनो होननानै। सोलोंथाइया जोंनि जिउआव गोनांथार मोनसे आयदा नङा होमबा नोंथां?
नोंगौ नोंथां।
थाय लाब्लासो जोंनि जिउआ सोरां जाया होनबा नोंथां?
जायो
ओ बे सोलोंथाइनि सायावनो नोंथाङा फंनैसो फोरमायनानै हरदो।
औ नोंथां सोलोंथाइया जोंनि जिउनि मोनसे गोनांथार बाहागो सोलोंथाइ गैयाब्ला जों सासे मानसिया जायखि जाया खामानिखौनो मावनो गोब्राब जायो। जायखि जाया खामानि नि होननानै बुङोब्ला जोङो दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगायाव थांनाय जायखि जाया आबाद मावनायावबो जों सोलोंथाइखौ गोनांथि जायो फालांगि मावनायावबो जों सोलोंथाइखौ गोनांथि जायो लोगोसेनो सरखारि साख बो जों सोलोंथाइखौ गोनांथि जायो बेनि बेनिखायनो सोलोंथाइखौ जायखिजाया जे सुबुङानो लानाया गोनांथार। सोलोंथाइ गैयाब्ला सासे सासे सुबुङा मेगन थानानैबो खाना बेफोरबायदि खुगा खुगा सोलिबोनाय बाथ्राखौ जों खोनानो मोनो थारैनो बे बाथ्राया सै
नंगौ नंगौ।
नोंथांनिसिम मोनसे सोंथि सोंनो सानबाय आं। नों नोंथाङा सोलोंथाइखौ मा मा बायदियै मा मा रोखोमै मोनो होननानै सानो?
औ सोलोंथाइखौ मा रोखोमै मोनो होनना औ सोलोंथाइखौ जोङो गासै सुबुङानो सोलोंखानांगौ। थाइ गैयाब्ला जोंनि जिउआ खोम सि जागोन नङा होनबा नोंथां? सोलोंथाइखौ जोङो बयबो ओ सोलोंनो गोसो जानांगौ। गाव गोसो जायाबाथ' गुबुना जोंखौ फोरोंनो हाया नङा होमबा? बेनिखायनो जोङो सोलोंथाइयाव गासैबो सुबुं माहारियानो ओ सोलोंनांगौ नङाब्ला जोङो ओ आन्दायनानै थानांगोन बेनिखायनो जोङो ओ दावगालांनो थाखाय सोलोंथाइखौ लानांगोन जोंनि सोंलों थाय लानायनि गेजेरजों जोङो सोलोंथाइ गैयाब्ला जोङो मोनसे गुबुन दाबसे जायगायाव दावबायहैनोब्ला हाया ओ मोनसे दाय बा मोनसे जाय जायाव मोनसे हादराव दावबायहैनो थाख गुबुन गुबुन रावनि रायज्लायनोबो गोरों जानांगोन बिसोरनि थासारिफोरजों गोरोबनो रोंहैनाय जानांगोन सोंलों थाय लायाब्लाथ' जोङो गुबुन गुबुन रावफोरखौ सोलोंनो हानाय खाबुबो मोननाय जाया नङा होमबा नोंथां?
नंगौ नोंथां थारैनो थारैनो सोलोंथाइया जोंनि मोनसे गोनांथिथार बाहागो जोंनि जिउनि।
नंगौ नों
उम्म बे सोलोंथाइखौ जोङो जोंनि न'खरनि निफ्रायनो जोङो गिबियाव जागायजेननांगौ जायो सोलोंथाइ होननानै बुङोब्ला जोङो फरायसालिनि सोलोंथाइयाल' जोंनियाव थोजासे नङा। न'खरनिफ्राय सोलोंनाय बुंनो थाङोब्ला बिथांनि आखल आखु बिथांनि रायज्लायनाय समाजाव माबायदि आखु दिन्थियो बेफोरबो मोनसे सोलोंथाइ बेफोरखौबो जोङो मोजाङै मोजां सोलोंनानै गौ सुबुं माहारि गैया बिनि उनाव बिनि उनाव फरायसालिनि सोलोंथाइ बे सोआ फरायसालिनि सोलोंथाया जोंनि जिउ खांनायाव जों गावनि जिउखौ दानायाव गाव जिउखौ इयुनाव माबायदियै दैदेनलांगोन बेनि सोमोन्दै जों सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों गोबां बाथ्राखौ मिथिनो हायो।
नोंगौ नोंथां लोगो सेनो ओ
औ
स्कुलफोरावहाय फोरोंगिरिफोरा फोरोंनायनि अनगायैबो जों न'खरनि बिमा बिफाफोरा न'खरावनो फिसाफोरखौबो मोजां गियान होनो हायो जों बिमा बिफाफोराहाय फोरोंगिरिफोरखौल' नेनानै थानाङा नङा
औ नोंगौ नोंथां
बिमा बिफाफोरा जाखिनि हायो बेखिनि सोलोंथाइखौ न'खरावबो होनो नाजानांगौ।
औ बे सोलोंथाइया फोरोंगिरियाल' होनांगौ बिदि नङा। जों गासैनिफ्रायबो लानो हायो। गामि ओनसोलनि गेदेर गोलाव खाथि खालानि गेदेर गोलाव गुनि गियानि सुबुंनिफ्राय जोङो जायखिजाया सोलोंथाइखौनो जोङो सोलोंनानै लानो हायो।
नंगौ नोंथां
नोंथांनियाव मोनसे सोंथि सोलोंथाइ होननानै बुङोब्ला मा माया गोग्लैयो बेनि सोमोन्दै फोरमायनानै होनो हागोन ना?
औ सोलोंथाइ होननानै बुङोब्ला ओ जोङो जोंनि फरायनाय खौल' सोलोंथाइ होननानै बुंजाया बायदिसिना स्किल जेरैहाय कुम्पु सिखायनाय आरो जि दानाय सिखायनायफोराबो मोनसे जिउनि सोलोंथाइ बानायनाय बायदिसिना आगजु दारिमिनफोरनि स्किल डेभल्पमेन्ट ओंखारदों बेफोरबायदि स्किलखौबो जोङो जिउवावहाय लानांगौ बेफोरबो जिउनि मोनफा मोनफा स्किल एबा डिप्ल'मा बेफोर दिप्ल'मा स्किलफोरजोंबो जोङो जोंनि जिउ खौहाय दैदेनलांनो हायो इयुन समसिम जों मोजाङै मोजां गावनि जिउ मोनसेखौ दालांनो हायो नङा होमबा नोंथां?
नोंगौ नोंथां लोगोसेनो खेला गेलेनाय मेथाइ रो जाबनाय मोसानाय बेफोरबो गासैबो सोलोंथायावनो गोग्लैयो बेफोर गासिबो मोन सोलोंथाइनिनो मोनसे मोनसे बाहागो बेनि गेजेरजोंबो बेफोर सोलोंथाइखौ लानानैबो सुबुङा गावबा गावनि जिउखौ दैदेननो हायो गावखौ मुलुगाव सिनायथि होनो हायो नङा होनबा?
नोंगौ नोंथांनियाव आङो आरोबाव मोनसे सोंहरनो सानबावदों
औ
सिगांनि समनिख्रुइ आथिखाल मुगायाव सोलोंथाइखौ माबायदि बिथिङाव माबोरैहाय दावगासिननाय नुदोंना नुवाखै नोंथाङा एसे फोरमायनानै हरनाय।
औ सोलोंथाइनि बिथिङाव सोलोंथाइनि बागै साननाया जोंनि जोंनि गेजेराव बांसिन सिरियाससिन जाबाय आगोलनिसख्रुइ मानो होननानै बुङोब्ला आथिखालाव सोलोंथाइ गैयाब्ला सुबुङा दावगानायाव जोबोर गो जोबोर हेंथा जानानै फैबाय। साफ्रोम सुबुङाबो सोलोंथाइ लानायाव गोसो होनांसिगौ। मानो होननानै बुङोब्ला सोलोंथाइया सासे मानसिखौ गोजौ दावगालांनायनि मोनसे जांख्ला। जाय जांख्लाखौ जोङो गा थाखाय सोलोंथाइखौ नांगौ सुबुङा गुबुन दाबसे जायगायाव थांनानै राव गुबुन राव रायज्लायनो बा गुबुन सुबुंफोरजों गोरोबलायनो जों सोलोंथाइनि गोनांथि होननानै बुङो बे थारैनो सैथो गोदोनिफ्रायनो जोंनि आबै आबौ मोनाबो सोलोंथाइ लाबोदोंमोन अब्लाबो बिसोरनि सोलोंथाइया एसे आलादा रोखोमनिमोन आथिखालाव बे सोलोंथाइया टेक्नलजियाव सोलायबाय बेनि थाखायनो सोलोंथाइया आगोल आगोलनिख्रुइ गोबां दा जौगाबाय होननानै जों बुंनो हायो।
नंगौ नोंथां
नोंथांनिसिम मोनसे सोंथिबाव सोलोंथाइनि बिथिङाव सासे बिमा बिफानि गोसो गुदुङा गावनि फिसाफोरनि सायाव माबायदि जानांगौ
नोंथाङा खेबसे फोरमायजाबावगोन नामा आं खोनास्लाबासै
सोलोंथाइनि बिथिङाव गावनि फिसाफोरखौ फोरोंनायाव खोनादों ना नोंथां
बुंनाय
सोलों थाइनि बिथिङाव गावनि फिसाफोरखौ फोरोंनायाव बिमा बिफाफोरनि मुखुबा माबायदि जानांगौ एसे फोरमायनानै होदो
औ बिमा बिफाफोरा थारैनो फिसाफोरखौ फोरोंनायाव जोबोर केयार खालामनांगौ बिमा बिफाफोरा सांग्रांब्लासो बिसोरो मोजां दिथा होयोब्लासो गावनि फिसायाहाय सासे मोजां मानसि जानायनि खाबु थायो गावनि बिमा बिफाया थिग जाब्लासो बे सासे गथआबो गावनि जिउखौ दानानै लानो हायो बिमा बिफायानो जुदि बिनो गियान होनो हायाब्ला फिसाया गोजौ जांख्लायाव थांनो हाया हाया जायो बेनिखायनो बिमा बिफाया गावनि फिसानोहाय नांनायखिनि सोलोंथायाइयावहाय नांनायखिनि लेखा जेरैहाय लेखा बिजाब बिनि कलेज स्कुल फरायनायनि बायदिसिना बेसेनफोरावहाय हेफाजाब होफानांगौ अब्लासो गावनि सासे फिसायाबो दावगालांनो हानायनि आसा थायो
औ थारैनो बे बाथ्राया सैथो।
नंगौ नोंथां नोंथांमोननि ओनसोलाव आथिखालाव फरायनायनि थासारिया माबायदि एसे फोरमायनानै हरनाय
जोंनि ओनसोलाव फरायनायनि बिथिङाव सोलोंथाइ लानायनि बिथिङाव गोबां दावगानायखौनो नुनो मोनगासिनो दङ गासैबो फरायसा बिथांमोना गावबा गावनि बेसेन गोसा समखौ मोजाङै बाहायगासिनो दङ फरायसालियाव थाङो फरायसालियाव फैनायनि थांनायनि उनाव गावनि देहाखौ सांग्राङै बा गोख्रोङै लाखिनो थाखाय फोथाराव खेला गेलेयो बेफोरबो सोलोंथाइनि मोनसे मोनसे बाहागो होननानै बुङो आरो आरो बे बाथ्राया सैथो बेनिखायनो बेफोरखौ गासैखौबो नोजोर होनानै गासैबो फरायसाफोरानो थि रोखोमै खामानिखौ मावलांगासिनो
औ नंगौ नोंथां बिदिब्ला जोंनि रायलायनायखौ बेखिनियावनो फोजोबनोसै नोंथां।
औ जागोन दे नोंथां।